नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जोस जासि हरग्रोनाय थाबाय। औ नोंथांजों आं मोनसे औ आं नोंथांनो ओ मोनसे आयदानि सायाव हाय सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामनाय जादोंमोन। ओ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? टाइम होनो हागोन ना? औ बिदिब्ला ओ जों आयदाखौ माने लादों बर'फोरनि मा माने गाननाय जोमनायखौ माने फोथांना लाखिनाय आरो नोंथां।
औ जोबोद मोजांनि ओम जोबोद मोजां नोंथां। अब्ला नोंथाङानो जागाय जेनग्रोदो होनबा।
औ नोंथां आं बिदिब्ला आङो जागायग्रोनोसै। ओ जोंथ' बयबो मिथिखायो होमबा नोंथां ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो हा हारियारि गाननाय जोमनाय दं। जेरै ओ जि जोम गाननाय बा गहेना गाननाय बा खानाय खफा खाथुमनाय बायदिफोरा जोंनि ओ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ दोरोङारि खान्थि होननानैबो जों बुंनो हायो। ओ नाथाय आथिखालावहाय आथि थिखालनि मुगायाव माने ओ बेफोर गाननाय जोमनायफ्रा एबा माहारियारि ओ गाननाय जोमनायफ्राखौ फोथांना लाखिनो हागोन ना हाया बेखौ माने साननो गोनां जानानै फैदों। ओ अब्लाबो ओ जोंनि बर'फ्रा गाव गावनि हारिमायारि माने गाननाय जोमनाय फोरखौ जों फोथांना लांगिगासिनो दङ होननानैबो जों जों बेखौबो बुंनांगोन। ओ मानोबा आथिखालाव जों गोबां बर' गामि फोरावहाय जों ओ बेबायदि ओ दख'ना बा ओ बायदिसिना ओ गहेनाफोरखौ जों आथिखालावबो जों गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो आथिखालाव जों बेबायदि बर'फोरनि दख'ना गाननायनि जोलाय जों आथिखालाव गोबां आइजोफोरखौनो बा हौवाफोरखौनो जों दख'नानि सोलाय बा गामसानि सोलाय जों बायदिसिना गुबुन हारिजों दिहुनजानाय। सुइजार ओ कुरथिफोर बा जिन्स टपफोर बेबायदिखौबो जों गाननाय नुयो। हौवाफोरनि बेलायावबो जों बांसिन हौवाफोरखौनो जों बेबायदि लंपेन्ट गाननायखौसो नुनो मोनो। बेफोरखौ नायोब्ला बे बिथिंजों जों नायोब ब्ला जों जोंनि बर' हारिनि बे दोरोङारि गाननाय जोमनाय बे गान्नाय जोमनायखौ जों जे फोथांना लाखिनो हागोन ना हाया? बे मोनसे साननाया जोंनि गोसोआव जाखांफैयो
औ नोंथां आथिखालाव बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जे बर' बर'फोरनि जि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरनि ओ सायावहाय नोंसोरनि ओनसोलावहाय माबायदियै फोथांनानै लाखिदों। बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन।
अ नंगौ न बिथाङा थारैनो गोबां मोजां बा जोंनि साननो गोनां बर' हारिनि गाननाय जोमनाय आयदानि सायावहाय रायलाइदों आं जोबोद मोजां मोनदों। दा बुंनो थाङोब्ला जों बर' जों बर' हारि बर' हारि होनब्लाथ' मिथिखायो नोंथां जोंनि बा बर'
जोंहा बर'आ मा गबागाव गाननाय जोमनाय हारिमु राव थुनलाइ दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासिबो फारखङावबो जोंहा मा मोनसे जोंनि बेवहाय कालसार दंखायो। दा बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि बागै सावरायनाय आयदा लादों। दा बेयाव नोंथाङाबो सिगाङाव जा बुंलादों बेखिनि सैथो जोब नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' नि गाननाय जोमनायखौ माबोरै फोथांगोन नोंथाङा सोंदों। नोंगौ जों बांसिन मा जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ नुयो होनब्ला। गामियारि जाय गामियाव थायो जाय बर' गामियाव थायो बे गामियाव बांसिन बर' हिनजाव बर' बिमा बर' फिसा बर' सेंग्रा गासैबो बर' फोरामा जोंनिनो हारिनि गामसा दख'ना आर'नाइखौ गाननानै फोथांनानै लाखिगासिनो बांसिन गामियारियाव नुयो। आरो गामियारिनि थाखायसो मा जोंनि गामि हारिनि थाखायसो जोंनि बर' हारिनि गान्नाय जोमनाय या फोथांनानै दासिम थागासिनो दं बा थांनानै थागासिनो दं आरो दख'ना दानाय गामसा दानाय होनबा जों मा गामियाव थाग्रा आइजोफोरा मा गामसा दायो दख'ना दायो दा बिसोरनि थाखाय मा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा बिसोरनि सायावहाय जोंनि गाननाय जोमनाया थांनानै दं आरो बांसिन ओरै फारसे बेराफारसे नुयोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा टाउन सहराव थाफैयो। दा टाउन टाउराव थाफैग्रा सुबुंफोरा मा जोंनि गान नाय जोमनायखौ बावगारलांनो हमगासिनो दं आरो गामसानि सोलाय पेन्ट बिदिनो लंपेन्ट आरो दख'ना आइजोफोरा दख'ना दख'नानि सोलायमा सुरिदार बा ओरै सारि बिदि गाननायखौ जों नुनो मोनदों। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोना जोङो बेखौ हायोबा मा? ओ जोंनि बर' जानानै बर' सुबुं जानानै बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रा दङ बेफोरखौ जोङो गाव गाननो थाखाय जोङो खावलायनांगोन बा बिसोर गानोबा जोंनि ओ गाननाय जोमनाया जोंनि
गासिबो कालसारा मा थांना थागोन दा बिनि थाखायनो जोंनि गामियाव थाग्रा बर'फोराल' गाननानै सोर गानाब्ला जोङो मा मा जागोन अब्ला जों बर'खौनो सिनायथि मोननाय नङा बिसोरो मानि गावखौ बर' होननानै हानाय नङा बिसोरो सिनायथियो इयुनाव बेनिखाय ओंखायनो मा जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय खौहाय फोथांना लाखिनांगौआ जोंनि गासैनो गासैबो बुहुमाव थानाय बर'फोरनि बिबान
औ नोंथां थारैनो औ थारैनो नोंथां सैथो।
बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारियावहाय गानग्रा जोमग्राया दङ। आर'नाइ दङ'हौवाफोरनि थाखाय गामसा दङ गस्ला गेन्दि दङ आरो हौवाफोरनि आर'नाइ गस्ला बिदिनो दङ' आरो हिनजावफोरनि दङ दख'ना दङ जोम्रा दङ' बायदि बायदि इन्दि इन्दि सि दङ बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा बर'फ्रा मा? गावाब गावनो थाखानाय जोंनि थैजों सोमोन्दो गोनां जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौनिफ्राय सोमोन्दो गोनां जोंनि जिउजों थाफाबोखानाय सोमोन्दो दंखायो गानग्रा जोम ग्रा जानाय लोंनाय, ओ बिदिनो दामनाय, देनाय, जोंना बर'आ गासिबो दंखायो नो नोंथां दा बे बेनिखायनो मा बेफोरखौ लाखिनो नांगौआ बा जोङो बेखौ फोथोंना लाखिनांगौआ बेफोरखौ सोरजिनांगौआ जोंनि बिबान आरो इयुन जोलैफोरखौ जोङो मा फोरोंनांगोन बा जोङो मोजां गियान होनांगोन जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै जोङो मा बर' आव सोलोंथाइ लाहोनांगोन बर' मिडियामाव जों सोलोंथाइ लाहोनांगोन आरो।
गामसा गानहोनांगोन बांसिन जों बर'फोरा मा टाउन आरिआव थाग्राफोरा मा बैसागु बोथोर होनो जायखौ होनो जोङो बैसागु बोथोर बैसागु बोथोरावल'सो बिसोरखौ गाननाय जोमनाय नुनो मोननोसै नाथाय मा बैसागु बोथोर फाननाय लोगो लोगो गावनि गानग्रा जोमग्राखौ बावगारनानै मा लंफेन गस्ला गानग्रा जाबाय दा बिनि सोलायै लंपेन गस्लाखौ गानालासिनो
जोंनि बर'नि समायना रमायना गामसा दख'नाफोरखौ गानोब्ला बेसिबां समायना नुगोन। आरो बयजोंबो मिथिजागोन जङोन नोंथां ओंखायनो मा
औ नोंथां।
हायोब्ला जोङो गासैबो बर' जानानै, गामसा दख'ना गानजोबनांगौ नोंथां। दा नोंथाङा, नोंथांनि गामियावहाय माबायदि बर'नि गानग्रा जोमग्रानि सायावहाय ओ, सुबुंफोरा गानग्रा जोमग्राखौ जोंनि बर'नि गानग्रा जोमग्राखौ बाहायो आरो नोंनि जोंनि मेगननि नोजोराव जों बर' सुबुंफोरा माबायदियै जोंनि बा गानग्रा जोमग्रानि सायाव खौहाय
बाहायदोंबा माबायदि जि बाहायाखै बे गोहोम खोख्लैदों बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ जागोन नोंथां ओ नोंथाङा जि जोंनि ओ दोरोङारि गाननाय ओ गाननाय जोमनाय बिनि सोलायबायनायनि सायाव ओ जोबोद मोजां नै ओ बुंलांबाय ओ बे जोबोद मोजां थारैनो सैथो नोंथाङा जोबोद सैथो बाथ्राफोरखौ बुंलांदों दा थिग बेबायदिनो ओआथिखालाव जोंनि ओनसोलफ्रावबो ओ बेबायदिनो बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोम नायखौ गोबां सोलायनाय नुबोदों ओ मानो होनोब्ला ओ गुबैयै जोङो जोंनि बर' बिमा बा आइजो माहारि ओ बेफोरखौ बेसोरखौल' जों आ आथिखालाव ओ दख'ना गाननानै ओ न'आवबो जों थानायखौ नुनो मोनो ओ ओ बेनि सोलाय ओ जों आथिखालनि सिख्लाफोरखौ जायबा उन्दै उन्दै जाखांबोनाय बर' सिख्लाफोर सिख्लासाफोर ओ बिसोरथ' बांसिन ओ जोंनि दोरोङारि जि गाननाय जोमनाय बेखौ जों गानला होननानैनो बुंनांगोन आंनि नोजोरावहाय ओ जि जोंनि बे ओ दोरोङारि जि बर'नि दख'ना बे दख'नाखौ जों न'खराव थानायाव ओ जि गानोब्ला ओ गुबुन जायगनिफ्राय ओ जोंनि बर' गामिफ्राव फैयोब्ला जोंनि बे जोंनि दोरोङारि गाननाय बे गाननायखौ नुयोब्लानो ओ गुबुन हारिनि मानसिफोरा सिनायो जे ओ बिसोर बर' सुबुं बा बर' न'खर औ नोंथां औ जों लोगोसेनो हौवासा गथ'फ्राबो आथिखालाव जों बांसिन ओ गामिफ्रावनो बा ओनसोल ओइफ्रावबो नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो सोलायबोनायखौ हमनो नुनो मोनदों ओ दा गामसानि सोलाय होइ बांसिन होवा हौवासायानो जा बा ओ सेंग्राफ्रानो जा ओ बिसोर बांसिनानो आथिखालाव जों हाफपेन्ट गाननानै थानाय खौसो नुनो मोनो बेबायदि जुदि जोंनि ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओ गाननाय जोम जोमनाया बेबायदि सोलायबोयोब्ला जों सानसे समाव जोंनि हारिनि सि सिनायथिखौ खोमाना लागोन होननानै खोमा लानानै लानांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंथां
बेफोरखौ हमथाना लाखिनाया जोंनि बर' साफ्रोमबो सुबुंनि माने बिराद गो गोनांथि आरो मावनांगौ बिबान होननानै आं सानो
औ नांगौ नोंथां
औ बिदिब्लाथ' नोंथां ओ जोंनिया समाबो जाबोनो हमबाय ओ बे खम सम समनि गेजेराव नोंथांजों बर'फोरनि गाननाय जोमनाय आरो बेखौ फोथांना लाखिनायनि सोमोन्दै सावरायनानै ओ जोबोद मोजां नांबाय नोंथांनिफ्राय आं गोबां ओ बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हाबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर
दा नोंथांखौबो लोगो मोननानै नोंथांजों बाथ्रा सावरायना आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां दा जोंहाबो समनि आंखाल समाबो जोबनानै फैबाय दा बेखायनो नोंथां उननि आयदायावहाय मोजां आयदानि सायाव सावरायलायगोन होननानै आं आसा खालामबाय अब्ला जों दोन्थ'लायसिगोन नोंथां
अ नोंथां गोजोनथों